हेल दा
हेल' नोंथां।
हेलौ औ औ नोंथाङा खोनादों ना? हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादोंमोन ।
हेल'
औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां दे।
हेल' औ औ औ नोंथाङा फ्रियैनो दंना नोंथां दायो? औ औ औ
बेसे
औ औ नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला जोङो मुलुगनां दुंग्लाबनायनि सोमोन्दै दसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
सावरायजागोन औ जोबोद मां आयदा जोङो सावरायना ह बेखौ ओरैसो दंखायनो ङो
औ औ औ त' नोंथाङा फंनैसो खेवनानै होदो नोंथां ना?
औ बेखेव जागोन। मुलुगनाव दंखांनाय होनोबथ' जोङो आथिखालावहाय बे मुलुगनां दंखावनै थासारिया सिगांनि समनिफ्राय गोबां जाबोगासिनो दंजायो लासै लासै बुहुम बिखाया गुदुं एबा दुंहावनाय दुंखावनाय थासारिया दाायो जागासिनो दङ मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलनि सुबुं माहारि फोरा ओनसोलनि थानाय ओनसोलाव थानाय बिफां लाइफांफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनानै हाग्रा बंग्राफोरखौ फोजोबस्रांबाय जाहोनाव जोंनियाव बिफां लाइफांफोरा ओ जोबस्रां लांनायनि जाउनाव दिनै जोंनो गोग्गो बार बा जोंनो थाखाय गोजोन बार होनोबो दिनै बिफां लाइफांनि गोबां खम जालांबाय जाहोनाव जोंनि बहु बुहुमनां दुंलावनायफ्रा दायो जाबोनो हमबाय आरो ना गुबैयै बेनो जोंनि ओनसोलावहाय बिफां लाइफांनि ओ गोबां खम जालांनायनि जाहोनाव बे थाइसे आ जाबोदों आरोना औ
नंगौ नोंथां नोंथाङा जि बाथ्राया बुंदों औ औ
आ बिदिब्ला नोंथाङा माबाफोर मिथिबावगोन नो लुबैदोंना बेनि बागै
औ आं बुंनो सानदों जोंनि जे बे मुलुगनां दुंग्लाबनाय बेयो सुबुं सम्पदनि सायाव एबा जिबारि सम्पदनि सायाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों नोंथाङा फोरमायनानै होगोन नामा फंनैसो
औ हागोन नोंथां अ बे जोंनि बुहुमनां दुंग्लावनाया जोंनि जिब जुनार बा जिब जुनारनि सायाव गोबोर जोबोद आ गोहोम खोख्लैदों। मानो होनोब्ला दिनैनि सुबुं माहारि फोरा औ बुहुमनांदुंलावनायनि थाखायनो ओ गावखौ बा गोजोन थासारियावहाय बा निजोम गुसु थासारियावहाय लाखिनो हायाखै। जोबोद दुंनायनि गरमनि थासारियाव जोङो भुगिनो गोनां जादों। जाहोनाव जोङो माखासे अ बेरामफोरबो जानो गोनां जादों दिनै बांद्राय बिदुं बा दुंलावनायनि थाखायनो जोङो ओ निउम'निया जनदिस बेफोरबायदि थासारिफोराबो जादा नै जोंनि
औ - औ - औ
दा बेबायदिनो ओ बुहुमनां दुंलावनिया जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां जानानै फैगासिनो । दं आरो ।
औ औ नंगौ नोंथां । नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंदों थारैनो सैथो ओ बुहुमनां दुंग्लाबनाया सुबुं सम्पदल' नङा, एबा जिउआारि सम्पदल' नङा जोंनि बुहुमनि सा ओनसोलाव थानाय गासिबो रोखोमनि थादेरसाफोर जेरैहाय जिबारि थादेरसा आरो जिबानिनो जिबारि नङै थादेरसा गासैखौबो माने जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैनानै ओ ओ लाखिदों आरो । ना नोंथां? बेनिफ्राय औ जोंखौ जोंखौहाय माने खैफोदनि फारसे बोख्लायगासिनो दङ आरो नोंथां । ओ बिदिनोथ' मुलुगनां दुंग्लाबनाय होननानै बुङोब्ला जों बुहुमनि सा बाहागोआ बां बाराद्राय ओ दुंथायनि थाखाय एबा बाराद्राय बिबांनि बिदुं मोननायनि थाखाय, जि ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ? जि थासारियाव गोग्लैदों जोङो बेखौनो जोङो मुलुगनांगौ दुं गाग्लाबनाय होननानै बुङो नङा होमब्ला नो
औ नंगौ - नंगौ ।
बेनि गोबां जाहोग्राफोर दङ जेरै नाथाय सुबुंनि ओ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बेफोर गासिबो सु सुबुंनि मावथाय जिहेथु सुबुं माहारिया एबा मानसि माहा हारिया गोबां बारा जानायनि थाखाय गावनि गोनांथिखौ सुफुंनायावनो ओ गावनि गोनांथिखौ नांगौखौ सुफुंनायावनो गोदान गोदान मुवा सोरजिनो थाख थाखाय गोदान गोदान मुवा सोरजिनो थांनायाव बायदि रोखोमनि खामानि मावो जेरै बिफां लाइफां दानफायनाय, गोबां रोखोमनि खल कारखाना गायसननाय । आरो ओ खनियारि मुवाफोरखौ बाहायनाय, बांद्राय बिबांनि ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ नोंथां? जेरै बेगेंथाइ खाम मुवा बाहायनाय । जाय जोंनि मिथिंगाखौ फारसे। खोनादोंना‌ नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ मुलुगनां दुंलावनाया बुंनो थाङोब्ला आ गाससिबो सुबुं माहायिनोनो